दा।
औ खोनादों।
औ थ' बिदिबा अखा हागासिनो दं नामा नोंथां। दायो बोथोरफ्रा माबोरै।
थ'। जोंनि ओनसोलावथ' बेबायदिनो जाहैबाय नोंथां बोथोरा। दानो अखा दानो सोरां थेवब्लाबो दा गैथ'वा नोंथां बे समाव।
औ औ। औ बिदिबा जों आ मोनसे आयदा लाना सावरायनोसै नोंथां। दा।
औ नंगौ।
जों माने बोथोर सोलायनायखौ माबोरै नुबोदों नोंथाङा। आथिखालाव माने गोदो गोदाय। दाथ' जों देरबाय नालाय दाथ' जों एसे ओ बैसो जाबाय आरोखनो हमजायो। अब्ला जों माने उन्दैयावहा जों माबोरै नुयोमोन बोथोरखौ। खौ बा नोंथांनि आइ आफा फामोना माबोरै फोरमायोमोन गोदो बोथोरा माबै मोन आरो आथिखालाव जों बोथोरखौ माबोरै सोलायनाय नुबोदों? बेनि सोमोन्दै एसे सावरायनोसै। औ।
नंगौ दाथ' आंनि नुबोनायखौ जुदि गोसोखाङोब्ला मिथिंगायारि जाबायदि माने थासारि बेयो जोबोद सोलायदों। जेराव मानो होनोबा जोंनि ओनसोलाव जोबोद गामिफोरा दैबानाजों खुरखानायनि जाउनाव ओ जा थाग्रा बिथा बेखौ जों गारनानै गुबुन जायगायाव थांनो गोनां जानायखौ नुनो मोनदों। गाहायै दा दैबानानि गेजेरजोंनो गोबां जोंनि बर' गामिया जों थानाय साखाथि फाखाथि बर' गामिया खहा जादों आरो नोंथां। बेखौ गाहाय नुनो मोनदों। जेराव गय गान आरो गायग्रा माइ दुब्लि बेफोरबायदि ओ जायफोर हा दंमोन बेफोरो गाैबो आथिखालाव दैलाम अन्थाइ अन्थाइबारि बालाबारि बेबायदिसो जाबाय आरो नोंथां। आरो ओरैबायदिमोन नोंथां बेनि सिगां बै गामिया ओरैबायादि समायना माने ओ जोङो भुटान हाजोनिफ्राय बोहैबोनाय दैया माने आलदा गोजानावसोमोन। नाथाय बिनि गेजेरावनो जों जियानि दै जेरै फिसा-फिसा गाथोन नोंथां बैफोर गाइ गाथोनफोरा माने जोबोद सना मोन आरोना बे जायगाया। जेरै नानि आंखाल गैया साम'नि आंखाल गैया जोबोद खोल-खोल गोजों गुसु दैफोरा बे गामिनि गेजेरजों बोहैलाङोमोन आरो। दा बेफोरबायदि दै बोहैनाय फिसा फिसा गाथोनफोर बा जियानिफोर थानाय जायगाफोरा दा जोंनि ओनसोलाव गैला आरो नोंथां। आंनि मेगनजोंनो बेफोरो एकदम आथिखालाव सोलायथारनायखौ नुनो मोनदों। दा ओरैबायदि माने बैफोर जायगाफोरा जुदि थानायमोनब्ला बैयाव थानाय सुबुंफोरा बै ओ निजोम जायगाफोरा जुदि थानाय मोनब्ला गोबां सुबुं फोरानो माखासे ओ आथिखालाव जोबोद थाबैनो जौगानो हागौमोन। मानो होनबा आथिखालाव दा बिथांमोना गोदान न'खर सोलिनो गोनां जानायलाय दैजों खुरखा जानानै दा एसे ओ जाफिनबाय। थेवब्लाबो एसे खस्थ'यै सोलिनानै दं आरो नोंथां।
बेफोरखौ आं सानो माने मिथिंगायारि सोलायनाया जोबोद गोख्रै थाब थाबैनो सोलायगासिनो। जेराव सिगां समाव जोङो बैखौ जुदि गोसोखाङोब्ला एदम लामा-लामा मा साया साया बिफां सिं सिं माने गेलेयोमोन जों बेरायोमोन। नाथाय दा बेफोर जायगायाव माने बिदि गैलिया आरो नोंथाङा। जेरै-थाइगिर बिफां दुमब्रु बिफां जाग्रा ओ खान्थाल बिफां माखासे बेबायदिनो साखाथि फाखाथिजों बैग्रि बिफां मोननो हायोमोन। नाथाय दा जेबो गैला। एखदम माबा मा होनो खासिबारि दैलामांबारि अन्थाइबारि मोसौ गुमनो थाखायल' जायगा दंसै। आरो बेयाव मोसौ थानो थाखाय बेहायबो आथिखालाव गिदिर दंफां जों मोननो हाबावलादां सान्दुं गोसयाव थानो औ। दा नंगौ आथिखालाव माखासे जोंनि हाग्रा बिफाननि मानसिफोरा जेरै अन्थाइ बाला बुरनाय बे खौ होबथादों बे मोजां जादों मानो होनोब्ला आरो बिदि बिसोरो अन्थाइ बालाखौ जावनानै लाङोबा एकदम जायगाया गोथौ जायोब्ला बै भुटाननि फैनाय दैया आरो गामिखौ नस्थ' खालामबावगोन बेबायदि जोंनि गामिनिफ्राय माखासे सांग्रांथि खालामनायाव आथिखालाव माने अन्थाइ गिदिर गिदिरखौ सिगाङाव लांखांबाय थेवब्लाबो दा नुजानायफोरखौ बारा लांथ'वासै आरो नोंथां बर्थमान
औ नोंथां
आरो जोङो खोनानो मोनबावो गोदो समाव जोंहाबो बिफामोनहा माखासे गामि फुरानाखौ माबादों आरो सोलायनानै मा होनो गोदान जायगायाव थांदोंमोन हादान हादान बे खौनो होनांगोन मानो होनबा बे जायगायाव सिगाङथ' हाग्रा बारिमोन जाहैबाय आरो बेहाय गोबां हाग्र बारिबाबो नेपालिफोर दंखायोमोन आरो बे ओनसोलाव नेपालि सुबुंफोर दा बिसोरो मोसौ खुथि बोरमा आरो मैसो बेफोरबायदि जिब फिसिनानै जुनार फिसिनानै मा खालामदों संसार जादोंमोन। दा बेबायदियावनो जोङो साल दंफां माखासे मोजां मोजां दंफांफोर दङमोन आरो दा बेफोरखौ माने दानजोबनानै आथिखालाव गय बागान खालामनायसो जों मोननो हासै आरो ना बेफोरबायदि दंफां मोजां गैलिया।
औ
बेयो आंनि मेगनाव सोलायबोनाय आरो खोनानो मोननाय माखासे गोथां जारिमिन मानो होनबा आथिखालावबो जों बेफोरखौ सोलायनायखौ नुनो मोनदों आरो
दं थां।
दा नोंथाङाबो सोलायनायनि सोमोन्दै एसे माबायदि नुबोदों फोरमायनो हासिगोन।
औ नंगौ नोंथां बोथोर सोलायनाय होनोबा जों माने आथिखालाव जों बुंनो हायो जेरै जोंहा बिदुं दुं दुंबोदों जोंनि दुंथाया दुमबोगासिनो जोंनिया अखा हानायफ्रा खमिदों बा जिखुनु जोंनि आ माने
जोंनि बिफां लाइफां दाननायफोरा बांसिन जानायखाय बोथोरफोरा सोलायनाय जों बेफोरखौ खौ बुंजायो आरोना दा जेरै नोंथां। जों नुनो मोनोमोन आरोना जोंनि ओनसोलावबो गोदो माने जोंनि न'आव सेरजोंनो जाम्फै मोनसे बोहैबोयोमोन दै बोहैबोयोमोन। दा बेयो माने बोसोरावहा जोङो गासैबो जिनै गानखौबो जों बोहैनायखौ नुयोमोन आरो जों उन्दै समावहा थाब मानया नोंथां खोनादों औ। औ औ दा बे जाम्फैया मा मानोना दैज्लां बोथोर जाब्लाबो बोहैला आरोना दायो नोंथां दैयानो फैला आरो ना बेबादि जाना दं आरो औ ओमफ्राय मारो जादों होनबा दैया खमिदों बेबायदि आरो मा होनजायो दैजां बो थोराव माने मालाबा एक मास बा से दान बा नै दानल' थाहैसै आरो बे दैया फै बोहैब्लाबो बेबादि जाना दं आरोना नोंथां।
माखासे मिथिंगायारि जाथायनि थाखाय जादो नामा नोंथां। ओ जेरै बांग्रिंफोर मावनाय आरो हानि जौ खांनाय बेफोर नि थाखाय जादों नामा बेफोर जाथाया।
खौबो जों होनजायो मानोना जोंहा माने ओरै दै दैसानिफ्राय दै हाबनाया खमिदों आरो। आरो बेनि अनगायैबो माखासे सुबुंफोरा बे जाय जायगाजों दै बोहैयोमोन बे बिलो दंमोन आरोना बे बिलोखौ माने ओ माखासे सु सुबुं बा रायजोफोर बै गामिनि रायजोफोरा मा खालामखो गावसोरनि फुख्रि रायजोनि फुख्रि बानायना लाबाय आरो ना नोंथां औ माने गिदिर-गिदिर फुख्रि बानायना लाबाय ओमफ्राय दैया बोहैला बिदि जाबाय आरो ओंखायनो आथिखालाव जों आबाद मावनो हानायखौबो जों खम नुयो आरोना जोंनि ओनसोलाव हा बेफोरनो थाखायनो ओमफ्राय बेखायनो सोलायलांदों माखासे थोरा नङाबा जोंङो बै जाम्फैनि दैजोंनो आबाद मावनाय बेखौ जों गोदो गोदाय नुयोमोन आथिखालावहा जों नुयो जे माने ओ मा होनो बेखौ नोंथां बे जोंहा हा सिंनिफ्राय दै दिहुनो पावार माबाजों बे बरिंफोरजों औ जायफोरहा दं औ बिसोरो बिथांमोनहा गायो। आरो नङाबाथ' अखाजोंनो सोनार नांगौ जायो बेबायदि आरो नोंथां। आरो बेबायदिनो ओ अखा हानायाथ' देग्लाय जोबोद खमथार देग्लाय माने अखा हानाय खमखायनो जोंनि ओन सोलाव माइ गायनायाबो गोबां माने गोलाव बा गोबाव जालांगासिनो। दाबो गायजोबनो हायाखै होननायखो आं खोनानो मोनदों आरोना। गामियाव हा बा नुदों आरो औ। बेबायदि आरोना बोथोर सोलायनाया जोबोद गाज्रि आरोना बोथोर बिदि सोलायनाया
ओं नोंगौ मानो होनब्ला नै बेबायदि बेबायदि थाबाय थायोब्लाथ' उननि समाव जाय बिथांमोनहा आबाद मावनानै जादोंमोन दा बिथांमोननि थाखाय बिराद दुखुनांथाव मोनसे सम स फैगोन नङा होमबा नोंथां जाय जेरावबो जोंङो गाहायै ओंखामखौनो जायो दा माइ गायनो मोनाब्लाथ' बायनानै मालाय बेसेबां ओ मोनबाय थानो बेफोर बुस्थु दा जों जोंनि ओनसोलावनो गायनानै मोनोब्ला माने साबसिन जायो आरोना गावजों गाव ओ बायलायनानै बा फानलायनानै जों सोलाय सोल' खालामनो हायो नाथाय ओनसोलावनो जुदि बेफोरबायदि गायनायनि सुबिदा जायाब्लाथ' आं सानो बिराद उननि समाव फैबाय थानाय समाव खस्थ' जागोन आरो गोबां ओ आबादारि बिथांमोनहा माने जेबो सुबिदाखौ हा गायनो मावनो हानाय हानाय नङा आरो ना नोंथां।
नंगौ नंगौ नोंगौ नोथां आरो जों नुनो मोन्दों बोथोर सोलायनाय होनोब्ला माने बिदुङा दुंबो आरो ना जोंना जोबोद दुंखांबाय आरोना। गोदो माने जों आइ आफामोना जोंनि आय आफा आबै आबौमोना बुंनाय मथेबा माबायदियावहा माने एफा गरम मोनामोन आरो ना बिथांमोना गरमबाबो माने थामजिबा डिग्रि सेलसियास बिदिल'सो जायोमोन आरो नाथाय दायो जों ननो मोनो ब्रैजि डिग्रि सेल्यासजों थांगोन आरो नों जोंनियावहा दायो बिदुङा बेखौ नुनो मोन्दों
खोनानो मोन्दों बेबायदिल' थांनाय जायोमोन माने फोराव थामजिनै थामजिनै सोनिफ्रायनो आं माने ओ मिथिनो मोनदों आरो बिस बेसेबांसेल' जोंनि आसामनि बे जों थानाय जायगाफोराव गरम जायो होननानै मिथिनो मोन्दोंमोन आरो दाथ' आजां गाजांबा
नंगौ नोंथां आरो नोंथाङा नुदों जोंहा अखा हानायाबो सोलायदों मानोना ओ मालाबा बैसागो बोथोराव जिया अखा हायो ओमफ्राय बि उनावहा नोंथाङा नोंथाङा नायदों खोमा एसे सानदों खोमा जोंहा माने बे अखा बारदै फैयोमा जोंहा बारदै सिख्ला होनना बुंङोना नोंथां बेबो खम फैलांनो हमदों आरो ना जायो देग्लायथ' आं फैनायखौ नुवासै बारा देग्लाय बैसागआव औ बारहुंखायानो औ बेबायदि मालाबा बोसोरावसो फैयो बिदि जानानै दं आरोना नङाबाथ' जों उन्दैयाव थाबा माने
बोसोरफ्रामबो बे मोनसे पारमानेन्ट पारमानेन्ट बायदि जायोमोन आरो नोंगौ ओ सोरनिबा थिं बुखारनानै लांनाय न' बुखारनानै बायहोनाय बेफोरबायदिखौ जों एकदम बैसागु जाहां जाहाङाव बेफोर जाथारखायोमोन आरो नोंथां
नंगौ नोंथां बिदिबा नोंथां जोंहा समा जाबाय औ दे बिदिबा दोन्थ'नाय जाबाय दे नोंथां औ दे गोजोननाय थाबाय औ दे